औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो
आङो दा ओरैनो दङ न'आवनो जिरायथ'नानै दं बेैयो
अ अ होमबा नोंथाङा दसे सम माखासे टपिकनि सायाव सावरायलायनो हागोन ना
हागोन दे हागोन
अ दा जोंहा उम टपिकआनो जाहैबाय ओ जोंनिनो ओ मा होनो सुबुंफोरजों सोमोनदो गोनां मिथिंगायारि समफदआव मोननो हानाय जोंहा बिफां- लाइफां दंफांफोरजों ओ दंफांफोरा माने सुबुं ओ जिउ खुंनाय जिउ खुंनायाव बा जिउ थासानदियाव बिफां लाइफांफोरा उम जों मानसि माहारिनो माबायदियै ओ माने गोनांथि गोनां माबारै उम गोदोनिफ्रायनो जेन'बा सोलिबोगासिनो आरो बिनि सायाव एसे फंनैसो सावरायनो हागोन ना
थारैनो हो मिथिंगायारि समफद बिफां लाइफां आरो मानसि जिबजों उ जोबोद गोथौ सोमोनदो दङ ओ बिफां लाइफां गैया ब्ला जों मानसि हारिया बा बुहुम बुहुमाव नुनाय जिब हारियानो थांनानै थानो हानाय नङा ओ बि बिफांङा जोंनो अक्सिजेन गेस नागारो आरो जों नागारफिननाय कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ बिफाङा बोनानै लायो ओ बे बेलायाव बिफां आरो जिब जुनारजों जोबोद खाथि सोमोनदो दङ ओ मोननै ओ बिफां आरो जिब जुनार मोननैबो गाव गावनि सायाव ओ गुबुन सासेनि सायाव गुबुन मोनसेनि सायाव सोनार लायो
औ
बेल' नङा बिफाङा जोंनो गोबां हेफाजाब होबोयो ओ सायानिफ्राय लानानै ओ बन बिनिफ्राय बिबार आरो फिथाइ ओ बिफां लानानै बिफां गोबां हेफाजाब होयो जोंनो ओ जेरै ओ थाइजौ थाइजौआ दा दैज्लां समाव जों थाइजौखौ ओ मोनजायो बेनिफ्राय ओ गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ जों बिफांनिफ्राय मोननो हायो बिनो बेनिफ्राय बिफां लाइफां नङाब्ला जोङो माने बे बुहुमाव थावरिनानै थानो हानाय नङा ओ बिफां लाइ बिफां लाइफाङा गोदोनिफ्रायनो जोंखौ बा सुबुं माहारिखौ गोबां हेफाजाब खालामबोगासिनो दङ गोदोनि दिनावबो ओ थानो थाखाय बिफां लाइफांनि जों ओ न' बानायोमोन बिफां लाइफां नङाब्ला जों थानो थाखाय न' लुनो हायामोन ओ आथिखालनि मुगायाव बो माने ओ खमायलांबाय अब्लाबो माने बिफांनिफ्राय जोङो बाथाम थबथाब दिहुननानै न' लुनायाव बाहायो आरो बेनिफ्राय माखासे बिफां लाइफाङा जोंखौ ओ राङारि मददबो खालामो आथिखालाव मुगाजों गोराबनानै गोदान आदबजों ओ गोरोबनानै बिफां लाइफांनिबो आबाद मावनायखौ जों नुसै औ बे बेफोरखौ फाननानै ओ ओ जों सुबुं माहारिफ्रा गोबां रां मदद मोननो हायो आरो ओ आं सानो बिफां लाइफांखौ औ खेथि मावब्लाबो बिफां लाइफांखौ दानफानायनि सिगां ओ बेखौ फुलि बानायनानै गायफिनोब्ला माने मिथिंगाया सानो ओ फांसे बिफां दानफायोब्ला फांथाम बिफां गायफिननाय फंसे बाथ्रा दङ ओ बेखौ जों साफ्रोमबो सुबुङानो बिफांनि खेथि मावबाबो गायफिननाय हाबाफारिखौ लायोब्ला ओ मिथिंगाया थिगैनो थागोन आरो जोंनि जाखिनि मिथिंगाजों सोमोन्दो बा बिफां लाइफांजों सोमोन्दो बियो थाबाय थागोन होननानै आं सानो ओ आथिखालाव नाथाय सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव ओ गोबां बिफां लाइफां दानफायनानै न' बां माखासे ओ दारिमिनारि माखासे बायदि फसंथान लुनायखौ जों नुसै नाथाय ओ बे जोबोद गोरोन्थि ओ सुबुंजिमा बांनाय लोगो लोगो बिफां दानफायनानै न' लुनाया ओ जोंनि थाखाय जोबोद खहा गोनां बेनिखायनो ओ सुबुंजिमाखौ बांनायखौथ'ओ होबथानो बिदि जबां गोरलै राहा गैया अब्लाबो सुबुं अनजिमा बाङोब्लाबो बिफां लाइफांखौ दानफा लासे ओ जा जा मिथिंगायाव जा बिफां लाइफां दङ बेफोरखौ गोजोरैनो थानो होयोब्ला माने मिथिंगानि जाखिनि सोमोन्दो बियो ओ अरायजों थाबाय थागोन होननानै आं सानो ओ जोङो ओ बिफां लाइफां दानफायनायखौ होथानो थाखाय ओ जोंल' नङा जों जोंथ' जों थाखाबायानो जों ओ लाइमोनफ्राबो बेखौ बेनि बागै सावरायनांगोन बा होबथानांगोन बिफां लाइफांखौ दानफायनो मोना होननानै बिनिफ्राय ओ सरखारारि बिथिङावबो माखासे होबथानाय बा आयेननि राहा लानांगोन जाहाथे बिफां लाइफाङा माने ओ अरायस बा जोंजों बा जोंखौ ओ जोंनि बारहावाखौ गोग्गो लाखिनायाव बिफां लाइफाङा थाबाय थायो बेनि थाखाय जोंनि ओ सरकारि बा माखासे फसंथान माखासे आफादफ्रा बेनि सायाव खामानि मावनांगोन गामि गामि थांनानै एवारनेस होनांगोन मानो होनोब्ला ओ गामिफ्राव दाबो जोंनिया सोलोंथाइनि अनजिमाया जोबोद खम ओ बबेबा बबेबा गामियावथ' दाबो दाइनजि जौखोन्दोआनो ओ सोलोंथाइजों लोब्बा गैयि बायदि दा बेफोरबायदि मानसिनो जोङो म माने खोन्थानांगोन जे ओ एवारनेस खालामनांगोन बिफां लाइफांजों जोंहा मा सोमोन्दो दं बिनि बागै दा बेफोरखौ खामाखौ मावोब्ला माने ओ बिफां लाइफांनि जाखिनि सोमोन्दो आरो बिफां लाइफां दानफेनायनिफ्राय बे गोजानाव थागोन होननानै आं सानो ओ नोंथाङाबो बिफां लाइफांजों माबायदि सोमोन्दो दङ बा बिफां लाइफांनिफ्राय जों मा मुलाम्फा मोननो हायो आरो बिफां आथिखालाव सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव बिफां लाइफां दानफायनाया बारा जालांबाय बेनिफोरनि होबथानायनि बागै एसेसो ओ खोन्थानो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां हागोन दा नोंथां सोंनाय बायदि उम जोंनि मिथिंगायारि सम्पदनिनो बिफां दंफा लाइफां बेयो जों सुबुं माहारिफोरजों माबायि सोमोन्दो दं गोदोनिफ्रायनो दा बेखौ जों बुंनो थाङोब्ला जों बयबो मिथिखागौ गोदो गोदायनि समावथ' जोङो थाग्रा खुलि जेन'बा ओ ओबुंनो थाङोबा आजै आजौनि समाव जोंहा थाग्रा खुलि न'बो गैयामोन होननानै खोनानो मोन्दों जाय सुबुंफोरा दंफां लाइफांनि गोग्लैनानै थानाय ओ दंफां खंखर बा दं दंफां खंखर आरो बिदिनो हाजो खंखर बेबायदियाव थानानै गोदो गोदायथ' संसार जाबोदोंमोन दाथ' बेबायदिखौ नुनो थांलिया थेवब्लाबो दंफाङा जे मानसिनि थांना थानायाव गोबां मदद होबोदों जाय बुंनो थाङोब्ला दंफां लाइफां गैयाब्ला जों जोंनि सुबुंफोरनि जिउआबो गैया होननानै बुंनो हायो उम जाय बिफां लाइफांनि अक्सिजेन हगारनायावसो जों दासिम हां लानानै थांनानै दङ आरो जोंनि हगारनाय कार्बन दाइ अक्साइखौ बिसोरो ओ बजबनानै लानानै दङ अ आरो बे ओ बुंनो थाङोब्ला बिफां लाइफाङा मोनसेल' रोखोमनि थाया गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां दं गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां गोबां रोखोमनि सुबुंफोरखौ मदद होयो
ए
जाय बुंनो थाङोब्ला जोंहा न' बाङानो गैजायामोन गोदोनि समाव दा न' बां लुनो थाखाय जोंहा बिफां लाइफांनि गेजेरजों बा बिफां लाइफांनि मददै जोंहा न' लुनो हादों आरो बेजों लोगोसे से जोंहा मा होनो सुबुंफोरा आबादारिफोरा जेन'बा आबाद मावनो थाखाय ओ फार्स्टआव उम लांदां फोथारखौ हालेवनो गोनां जायो दा बे हालौवनो गोनां जानायाव जोंहा नांगोलनि गोनांथि जायो दा बैफोर नां गोलनि गोनांथिखौ जों बिफां लाइफांनिफ्रायनो बानायनानै मोननाय जायो
आरो बेजों लोगोसेनो जों बिफां लाइफांनि फालांगिबो खालामनो हायो ओ जोंहा बिफां लाइफां गायनानै ओ जेन'बा बुंनो थाङोब्ला जों बिफां बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय बाथामा दासिमबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनां मानो होनोबा जोंहा न' बां लुनाय बा मानिबा ओ मा होनो मानिबा आबाद फारमिं बायदिसिना लुनो थाङोब्ला जोंनो बाथाम थबथानि गोनांथिया गोनांथार बारा माने दा बेफोरखौ जोङो ओ बिफां लाइफांनिफ्रायनो मोनो ओ आरो ओ दा जोंनि बे थासारि बे दा थासान्दियाव बा दा बेबायदि ओ समाव जोंनि सुबुं माहारिनि पलिुसन बा बां बांखाया गोबां जानायलाय जायनि जाउनाव थाग्रा खुलि बा आलदा जुदा थानायनि गोनांथि जायो दा बेवहायनो जोंहा बिफां लाइफांनि माखासे ओ बिफां लाइफांफोरखौ माखासेखौ दानफायनांगौनि गोनांथि जानानै फैदों दा बैफोर बिफां लाइफां दानफायनानै ओ बिफां लाइफांनि संखियाया बा गोमालांजोबोबा जों सुबुं माहारिनि थांना थानायाबो ओ खस्थ' जागोन दा बेनि थाखायनो आं सानो माने उम बिफां लाइफां दानफायनो गोनां जायोब्लाबो जायगा नायनानै बा जायगा लानानै माने बिफां फांसे फांनै गायनो थाखाय जायगा खलबसे खलबनै दोननानैब्लाबो बिफां लाइफांखौ गायथारनांगौखौ आं गोनां सानो माने
औ
दाथ' मा बुंबावनो मिथिखागौ बयबो बिफां लाइफाङा गोदोनिफ्रायनो मानसिखौ गोबां हेल्प खालामबोदों बेखिनियानोसै नोंथां आंनिफ्राय
बिदिब्ला बे सावरायनायखौ बेखिनियावननो दोन्थ'नाय जासिगोन नामा औ
दे होमब्ला नोंथांनिसिम दसे सम होनो हानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय